ओं औ नोंथां ।
औ नोंथाङा दायो फ्रि दङ नामा?
दङ नोंथां।
अ बिदिब्ला जोङो जोंनि बर' हारिनि मागो फोरबोनि बागै सावरायनो हागोन नामा दसे नोंथां?
औ हायो नोंथां।
अ बिदिब्ला नोंथाङा मागो फोरबोनि बागै ओ नोंनि मोनदांथिजों फोरमायना होनो हा हागोन ना?
ओ हायो नोंथां।
औ बिब्दिब्ला नोंथाङा फोरमायगोरदो ।
व पिकनिक जायो मा? यो जायो फिथा जायो।
औ ।
ओमफ्राय? हेलौ‌
हेल' नोंथां औ नोंथां ख
जाग खोनायासै बेजाना